हेलौ अ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां
अ नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि खुंनाय जायो?
जोंनि जायगा एबा ओनसोलाव ओ बैसागोखौ सैथ्र दाननि ओ जोबथा साननिफ्रायनो खुंनाय जायो ओ बै सैथ्र थ्र दाननि जोबथा साननिफ्राय ओ मोसौ थुखैनायखौ खौ गिबि फालिनाय जायो आ जोंनि ओ जायगा एबा ओन ओ बैसागोखौ मोननै बाहागोआव फालिनाय जायो। ओ सेथिया जाबाय मोसौ बैसागु आरो नैथिया मानसि बैसागु हो ओ मा बैसागु खालि जोंनिया मा ओ मा ओ गेदेर फोरा उन्दै फोर फोरनो मान होयो आरो उन्दैफोरा गोदोरफोरनिफ्राय मान लायो आरो बैसो बैसागुखौ जोंनिया स्नि सानहालागै फालिनाय जायो। बे स्नि सानहा ला गै ओ गासै बो गेदेर उन्दै गथ' गा थाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै ज' खाम, ज'था, सेरजा, सिफुं सिफुं लानानै रंजानाय रंजायो।
अ अ अ
आरो ओ बै मोसौ थुखैनो जोंनिया मा खालामो खायसे मोखौ मोसौ थुखैनो थाखाय खायसे ओ मुवा बेसादफोर नांगौ। जायो हा मुवा बेसादफोर खौ बै मोसौ थुखैनायनि सान - सानसे सिगांनो बेलासे समाव बुथुमनानै ला नाय जायो। आरो बैफोर बेसादफोरखौ ओ माला थुनानै मोसौ थुखै खालि मोसौ मोसौनो माला गान होनाय जायो बेफोर बेसाद फोरा मा हाद्रि बिबार दिगि लावथि रायदों लाव फानथाव बायदि बायदि आरो सबाय गोरान आरो बै मोसौखौ थुखैनो थाखाय खाय मोसौ थुखैखालि गामिनि मानसि फोरनि गुलिनिफ्राय होखारहरनानै दिगुलिति लावथिजों बुयै बुयै दैमासिम होनानै लानानै थाङो आरो बैखौ थुखैनायनि सिगां गोसोम फोथा हांगार फोननाय जायो आरो बैसागोआव मा खालामो जोंनिया जोंनि गामि एबा जोंनि ओनसोलाव खायसे मैगं थाइगं मिथिंगायारि मैगं थाइगं जानाय जायो जायखौ जोङो मा होनना बुङो औ खै मैगं होननानै बुंनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा खालामनाय जायो एसे बुंनो हागोन दा
अ अ ओ जोंनिथिंबो बैसागुखौ बेबायदिनो आथिखालाव सान स्नियानो खुंनाय जायो आ गोदोथ' जेनेबा जोङो जोंनि आबौ आबै मनि खुगानिफ्राय मिथि थिनो मोनदो बैसागुखौ मास मोनसे खुङोमोन होननानै औ लोगो लोगोनो गावनि गामिखौ नारथ'नानै गुबुन गामि गोजान गोजाननि गामिफोराव मोसानो थाङोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों
नंगौ
औ बेनिफ्राय बिसोरो गुबुन गामियाव मोसा मोसा फैनानै बै बैसागु दाननि जोबथा सानाव गामियाव ज' जानानै बयबो रंजायोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोन मोनो
औ नंगौ औ
आ दा बेबायदिनो जोंनि गामियावबो अ अ
बुंनायसाय नोंथाङा
दा बेबायदिनो ओम ओम ओ जोंनि गामियाव बैसागुखौ आथिखालाव स्नि सानाव जायो दा बेनिनो जोंनिआवबो बैसागुनि गिबि सान सान एबा सैथो दाननि बिज मोसौ थुखैनाय
नंगौ
बो मोसौ थुखैखालि फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां न'नि मानसिफोरा हानानै लानाय जायो
औ
दा बेनि उनाव मोसौखौ थुखैनो लांनायनि सिगां आथिङाव आरो गङाव थाव गुबैयै फुनग्रोनानै लानाय जायो
औ
बेनिफ्राय मोसौखौ आरोबाव फुखोन लांनायनि सि सिगां खान्था एबा सारायफोरनिफ्राय हांगार गोसोम हल'ना लानानै दा बेयावार बे हांगार गोसोमाव थाव गुबै एसे फोन फोननानै लगायनानै मोसौनि मोदोमाव गोसोम गोसोम दागो होनाय जायो
नंगौ
अ दा बेखौ ओ बे फोथा होनायखौ होनाय ओंथियानो जाबाय जोंनि बर'फोरा फोथाय मा मोसौखौ थुखै खालि जेनेबा दुब्लि फोथार गावनो हगारनानै होनाय जायो बे सानखालि मोसौखौ दोनदालजों एबा माने गोजान गोजों हाफिननाय जाया नालाय
औ
दा बेनिखायनो बै ओ बेनिखायनो बै गोसोम जि खोथा होयो दा बेखौ होयोबा माने बर'फोरखौ थाइमा जिहेतु मोसौफोर फैखांनायनि उनाव हगारनानै होनाय जायो दा मोसौआ हाग्रा बंग्रायाव थाङो नङा होनबा
नोंगौ
अ दा बै मोसौआ हाग्रा बंग्रायाव थांनाय लोगो लोगो जेन मोसा सिंह बेफोरो जेन मोसौखौ जानो हाया गथाफोरखौ फाख्रा सिख्ला खालामनानैनानै मोसौखौ फुगैनो लांनाय जायो दा बेनि उनाव बैसागुनि बैसागुनि नैथि सान एबा मानसि बैसागु दा बे मानसि बैसागु खालि फुङावनो गामिनि सुबुंफोरा बा न'खराव दुगैस्रां लुस्रां गिबि गिबियावनो बोराइ बाथौखौ फहैग्रोनाय जायो
नंगौ
बेनि उनाव जेनेबा न'खरनि थै थांनानै थांनाय सुबुंफोर हमनानै दा जेनेबा जोंनि आबै आबौआनो जा बिमा बिफायानो जा जायखिजाया न'नि थैखांनानै थांनाय सुबुंफोर दा बिसोरनो गोथौ
नंगौ
नंआ
खोनादों नोंथां
अ दा नोंथांमोननिथिंबो बै बैसागुनि मान नैथि सान जेनेबा मानसि बैसागु बै खालि गोथैसि बावउग्रोनाय नेमखान्थिया दङना
दङ नोंथां
अ अ दा जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो बैसागुनि बै नैथि सानखालि एबा मानसि बैसागु खालि गिबि गिबियावनो फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां बाथौ बोराइखौ फुजिग्रोनाय जायो बेनि उनाव थैखांनानै थांनाय सुबुं फोरनि मुङै गोथै सिबावनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो बेबायदि स्नि सान रंजानायनि अनगायैबो आरो माबायदि रंजानाय नुनो मोनबावनाय जायो बैसागो बोथोराव
अ अ
जेने बा ओरै बैसागु फांसनफोर बानायनाय जायोना नोंथांमोननि ओनसोलाव
अ अ जायो बेफोरबायदि बैसागु खुंनाया जायो नाथाय बेफोरो आथिखालाव औ गोबां खम जालांनो हमदों आरो खुनु रोखोमै बैसागु गामियाव गामियाव रंजा बाजायै फालिनायल'सो जासेरा आथिखालाव
नंगौ नामा
बैसागुनि स्नि सानाव बैसागुनि स्नि सानावबो आथिखालाव साननि अनगायै ओरैनो सानथाम एबा सानब्रैफोरखौनोल' फालिनाय नुनो मोनसै आरो
नंगौ नामा
औ दा बेनि उनावथ' जोंबा बैसागुखौ बैसागुनि नैथि सान मान बैसागुनि उननिफ्राय गासैबो गामियाव ज' ज' गथ' गथायानो जा बोराइ बेन्थ' गासैबो ज' ज' खाम सिफुं लानानै रंजाखायो। दा रंजानायनि उनाव बै बैसागुनि बै स्नि सान दा बै स्नि सानखालि जोङो जिहेथु बुंनाय जायो खुरमाबाय बाहागिफोर लोगो हमज्लायनाय आलासि जाज्लायनाय बैसागु होननानै
नंगौ
ओ दा बेफोरबायदिनो जोंनि बर'फोरनियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो आलासि जालायनाय खुरमा बाय बाहागि लोगो हमलायनाय मागोआवनो जा बैसागोआवनो जा बेफोरबायदि नेमखान्थियाथ' जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दंखायो।
नंगौ नोंथां
दा बेफोरबायदिनो बैस बैसागुनि बै स्नि सान खालिबो खुरमा बाय बाहागि गासै ओंखाम बोथिसे जालायनाय नेमखान्थिफोराबो दङ आरो
नोंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओ गामियाव बा ओनसोलाव बैसागु बोथोराव ओरैनो मायबा माबि जेनेबा फुजाफोर होनाय जायो नामा?
बैसागु बोथोराव ओरैनो एसे फुजा होनाय जायो ओ रायजोनि थानसालिफोराव बेबायदि ओरैनो बैसागोनि मुङाव एसे पुजा पुजा होनाय जायो आरो
औ अ जोंनि ओनसोलफोरावबो बेफोरबायदि बैसागुनि ओ स्निथि सान एबा बैसागुनि जोबथा सानफोराव जेनेबा ओ लामा दानथिनाय होननाय फुजाखौ होनाय जायो आरो नोंथांमोन होनाय जायोना लामा दानथिनाय होननायखौ?
औ होनाय जायो माने बेखौ माने जोंनिया बैसागो दाननि जोबथा सानखालि होनाय जायो
बै बै लामा दानथेनाय फुजाखौ मा ओ होनो जेनेबा ओरैनो सरासनस्रायै खायसे खायसेबो होननानै बुंङो आरो